हेल'
अ नोंथाङा ओरैनो दङ ना?
नेडालाय हेल'
अ नोंथाङा ओरैनो दङना?
औ दङ दङ नोंथां दं उम
औ दा नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननासो आं नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन।
आदसा आदसा ओ निस्सय हागोन नोंथां दे सावराय। मानि सायाव सावरायनो सानदों नोंथाङा?
ओ आङो ओरै गामि आरो नोगोरनि फारागथिनि गेजेराव नोंथांजों फंनैसे सावरायनो सानदों आरो।
आदसा आदसा आदसा औ दं दे नोंथां सावरायनो हागोन।
औ ओरैनोथ' गामि आरो नोगोर होननानै बुङोब्ला जोंनि ओ सुबुंफोरा गामि आरो नोगोराव मोननैबो जायगायावनो थानानै जिउ खुङो नङा ओमबा?
नगौ नंगौ नोंथां।
बेनिफ्राय गामि आरो नोगोर होननानै बुङोब्ला जोंथ' गोबां फारागथिफोर मोननो हायो जेरै नोगोरनि सुबुंफोरा ओ बांसिनै आराम आराम जिउ खुङो आरो जेरैहाय साख्रि बाख्रि मावनानै बिसोरो गोरलै राहायै बांसिनै जिउ खुंनायखौ जों नुनो मोनो आरो जोंनि ओरै गामि ओनसोलनि सुबुंफोरा आबाद मावनानै आरो बायदि बायदि बिदिनो खस्थ' खालामनानै जि खुंनायखौ जोङो नुनो मोनो। दा ओ गामि आरो नोगोरनि गेजेराव नोंथाङा आरो मा मा फारागथि नुनो मोनो बेनि सोमोन्दै फंनैसो फोरमायना होनो
आदसा आदसा आदसा औ हागोन हागोन नोंथां ओ गामि आरो नो गोरनि बेलायाव नोंथ' बुंखाबाय अलरेडि नोगोरनि सुबुंफोरा माने सुखु गोजोनै संसार जायो ओमफ्राय गामिनि बेलायाव जों बेखौ नुनो आं फारागखौ बेखौनो नुयोदि गामि ओनसोलाव जोङो सुखु गोजोनै रायजो जायो। नाथाय गामि ओनसोलनि सुखु गोजोना ओरैबायदि गामि ओनसोलाव मावै दाङै जायो। जों मानसि हिसाबैथ' मावै दाङै जायाबा जोंनो रावबो होफैखाया ओरैनो बेनिखायनो
उम
गामि ओनसोलनिया माखासे गावनि नांगौ एबा गावनि जानाय आदारखौ गावनो बुथुमनानै ओ लानानै ओ माबानाय जायो आरोखि ना बांसिन आबादनि सायाव सोनारनानै गावनि जिउखौ खुंलांनाय जायो ओ साख साख्रि बाख्रि मावनाया गामि ओनसोलाव खम जायो नाथाय आथिखाल मुगायाव ओ बेफोर बायदि खमाबो अनेक सो गामि ओनसोलावबो गोबां साख्रि मावनाय दंसै। अब्लाबो जै जोंनि सुबुं माहारि हिसाबै मोनसे हुदा जाबायदि गावनि जिउआव माबा मोनसे साक्सिनि लामाया फैबानो मानसि माहारि हिसाबै खौ नागिरो। साबसिननि सायाव हामसिनखौनो नागिरो बेनिखायनो गामि ओनसोलनि माखासे बै साख्रि मोननाय सुबुंफोराबो टाउनाव थाहैनायखौ जों गोबां आरोखि ना मावनाय दांनाय जालांनाय मोनसे राहा लामायाव फैखाबाय जेब्ला बेनिखायनो बिसोरो गामि ओनसोलखौ गारनानै ओ टाउन ओनसोलाव बांसिनानो मानो होनबा बिसोरो टाउन ओनसोलाव थायोबा गावनि ओ जिउ खुंलांनाय माखासे एबा गाव मावलांनांगौ माखासे खामानिफोरा टाउन ओनसोलाव जानायनि थाखाय ओ बांसिन बेलायावबो थांलाय सुबिदा गामि ओनसोलखौ गारनानै थाहैनाय गोबां आरोखि सि-मानसि माहारिया आनिफ्राय ओ हान्था मेलानि बेलायाव गामि ओनसोलाव थांलाय फैलाय लामा- आ थाखायनो हान्थिनांगौ लामायाव समाव ओ मानसि माहारि हिसाबै मानसिनोथ' ओ टाइमनि आंखाल जाहैबाय नालाय
औ।
उम बेनिखायनो ओ हान्थिनांगौ गोजान लामा हान्थिनो थाखाय जों टाइम बहुद गोनांथि जायो। बेनिखायनो मानसि माहारिया जेसेबां हान्था मेलाया मोजां बैफोरबायाददि सुबिदाखौ नायनानै टाउन ओनसोलाव थाहैनाय नुनो मोनो आरोखि गामिनिफ्राय जाय जाय सुबुं फुरा साख्रि मावनाय एबा गावनि जिउखौ मोनसे स्टेजाव दोननानै ओ गावनि लाइफखौ दालांनो हानाय सुबुंफोरा गामि ओनसोलखौ गाननानै टाउन ओनसोलाव थाहैनाय आरोखि जाय गामि ओनसोलाव बांसिनै ओ जोंनि जालांनांगौ जिउ खुंलांनांगौ नि बेलायाव आबाद मावनानै आबादनि सायाव सोनारनानै जानायखौ जों नुखायो अलरेडि बेनिखायनो गामि ओनसोलाव माने न'खरजों न'खर बा ओन गामि अल गामिनि माखासे ससाइटिफोरा बा नि जोंनि रायजो राजाफ्रा ज' ज'यै खामानि मावनाय दासिमबो गामि लानानै गामि दङ' नाथाय टाउन ओनसोलफोराव बेफोरबायदि उम ज' ज' मोनसे खामानि मावलायनाय बा ओ गावजों गाव हेफाजाब होलायनाय माबाया मा होनांगोन बेखौ ओ मोनसे ससाइटिनि मोनसे कमिउनिफिकेसना गोमालांनायखौ जों नुनो मोनबाय आरो नाथाय गामि ओनसोलाव दासिमबो जों बेखौ नुनो मोनो आरोखि। ओ आ बिब्दिनो दैज्लां बोथोराव गामि ओनसोलफोराव ज' ज' माइ गायलायनाय ओ बे बेया मोनसे दुखु खैफोद जाबा बै न'खरा बेखौ हेफाजाब होलायनाय गामि ओनसोलाव एसेबाबो थांलाय फैलाय जानानै खबर लालायनाय बेखौ जों गामि ओनसोलाव नुयो नाथाय टाउन ओनसोलाव जों बे बेफोरखौ बुहुद खम नुयो नोंबा नों आंबा आं नोङो जुदि माबा मोनसे जादोंबा नों नों नोंनि न'खरनि बा नोंनि जा न'खराव जा साबेसे दं बेजोंनो नोङो गावखौ माबानांगोन खुनु मालायनिफ्राय हेफाजाब होलायनाय माबा बा बैनिफ्राय मोनसे मोजां उम आइडिया बा फोर माबालायनाय खोन्थालायनाय टाउन ओनसोलाव बेफोरबायदिखौ नुनो मोनो आरोखि ना नाथाय गामि ओनसोलाव दिनैसिमबो बे जों बर' समाज हिसाबै बर' समाजाव दं आरोखि बेखौ आं नुहुरो आरो गामि ओनसोलनि माखासे रायजो जानाय सुबुं फोराव ओमफ्राय नोंथाङा ओमफ्राय बेनि अनगा माबाफोर फोरमायबावनो हागोन आङो
औ नोंथाङाथ' दा गामि आरो नोगोरनि गेजेराव माखासे गोबां फारागथिफोर फोरमायलांबाय नङा होमबा
औ-औ
जेरै गामियाव नायोब्ला जोंहा बांसिन खौसेथिखौ जों गामियावनो नुनो मोनो जेरै रंजानाय बाजानाय बायदि हाबा फोरबोआनो जायाथों मानोे गामि ओनसोलाव जोंहा खौसेयै ज' ज' मावलायनाय ज' ज'यै हान्थिनाय थानायफोरखौ जोङो नुनो मोनो नाथाय फारसे बिथिङै नायो ब्ला ओरैहाय जोंहा नोगोर नोगोर ओनसोलाव जों माखासे गोबां सुबिदाफोर नुनानै थाखाय नोंथां बुंलायनाय बायदि जोंनि गामिनि सुबुंफोरा साख्रि बाख्रि मोनब्लानो टाउन फारसे खारलांनाय नोगोर फारसे खा थांनानै संसार जाहैनाय बेफोरखौ जों नुनो मोनदों ना दाथ' जों जोंनि जोंनि ओनसोलाव जोङो गोबां बिदिन्थिफोर मोननो थाङो जेरै साख्रि मोननायनि उनाव माने साख्रि मोननाय लोगो लोगो सुबुंफोरा नोगोर फारसे थांनानै जिउ खुंहैनाय बेबायदिनो बेबायदिनो मोनसे गुबुन मोनसे जाहोन दङ जेरैहाय जोंहा टाउन ओनसोलावहाय जोंहा हान्था मेलानि राहाफोरा गोरलै जायो गारि मथरनि आंखाल गैया बेफोरबायदिखौ नोजोर होनानै माने जेन'बा गाहायै बांसिनै साख्रि बाख्रिनि मावख'फोराथ' बांसिनैहाय टाउनाव मानि नोगोरावसो जायो नालाय बेनि थाखायनो जोंनि बांसिन गामिनि सुबुंफोरा बेफोरखौ नोजोर बोनानै माने नोगोराव जिउ खुंहैनायखौ जों नुनो मोनो आरो बेनि अनगायैबो जोंहा नै दिनै गामियाव होननानै बुङोब्ला गामियावहाय जोंहा हान्थामेलानि खम जायो हान्था मेलानि बिबाङा खम थामहिनबा गारि मथरनि आंखाल जायो आथिखालाव इसे इसिबां मानि आंखाल गैद्रायै जाबोदोंब्लाबो माब्लाबा नांगौनि समाव जोङो नांगौ बायदियै गारि मथरखौ मोना जायो स्कुल कलेज हान्थिनो थाखाय जोंनि गोबां फरायसाफोरा गोबां माने जेंनाजों मो गा मोगि जानो गोनां जायो माने नांगौ समाव क्लास लाहैनो थाखाय जोंहा गारि मथरखौ नांगौनि समाव माने नांगौ टाइमाव नांगौ समाव मोना जाउनाव जोंहा क्लास लाहैनाय बिदिनो स्कुल कलेज हान्थिनायाव गोबां माखासे ओ माने जेंना जानायखौ जों नुनो मोनदों आरो। बेफोरखौ नोजोर होनानैनो सुबुंफोरा गोरलै जिउ राहा खुंनो थाखाय ओ नोगोर फारसे थाहैनाय एबा नोगोराव जिउ खुंहैनाय बिदिनो ओ भारा एबा मालायनि न'आव रेन्ट महरै थाहैनाय बेफोरबायदि जों नुनो मोननो थाङो आरो। नाथाय खायसे बिथिङाव नोजोर होयोब्ला जोंहा गामियाव थानानैबो जोंहा गोबां मुलाम फा दङ जेरैहाय जोङो गामियावहाय जोङो ओ न'खरारि आबाद मावनानै न'खरनि अर्गेनिक आबादफोर मावनानै जोङो बेफोरखौ ओ थाजा थाजा मैगं मोनजायो टाउननि सुबुंफ्राथ' ओरैहाय जोङो गामियारि सुबुंफोरा जेखौ फानहैदों जेखौ हैदों बेखौसो मोनजायो नङा होमबा बिसोरो बिदिनो थाजा थाजा मैगं बिसोर मोनजानो मोनजानो थाङा। जोंनि गामि ओनसोलावसो जोङो आबादखौ मावो बेखायनो गामि ओनसनि गामि ओनसोलनि सुबुंफोरा सुबुंफोरा खायसे